बाय नोंथा
औ माब्रै खबरफ्रा?
मोजां नोंथांनालाय आंङो नै दा अ आंङो आंङो दा ओरैनो जिरनानै दंथ'यो नै।
औ
दुगै
उम उम आंनाबो दंथ'यो बिदिनो गेजेरावनो ओरैनो दंथ'यो नै।
औ औ उम।
ओमफ्राय हरनि औ हर हर नि जानायनि लोंनायनि लाहार फाहार खालामाखै?
खालाम हांबाय।
उम मा ओंख्रि संगोन?
ओ जोंना बेनो अनला ओमफ्राय दाउ जागोन।
अ गोथावआनो माथो।
औ औ नोंथां मोननालाय?
जोंनिया माबासोलै जोंहा बै दालिसो ओमफ्राय दाउदै
ए बे बेबो गोथाव
औ औ गोथावानो गोथावालाय हुम हुम बेबो होमबाबो अनलाफोरजों हायादि हुम अनला अमा बेदरफोरजों उम
बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिबो जाबायनालाय ओंखायनो हुम हुम गोथाव मोनो ।
बर'नि गुदि ओंख्रिया बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा मा जानो मोजां मोनो?
बेजों लोगोसे बिदिनो सबाय दाउ नारजि अमा ओमफ्राय थास' बिबार थास' बिबाराबो गोथाव उम उम औ खान्थाल बेगरजों ना उम उम नोंथांङालाय माखौ माखौ मोजां मोनो?
आंनाबो बेबायदिनो उम ब थास' बिबार थास' बिसं ओमफ्राय खान्थाल बेगर ओमफ्राय नारजि अमा
औ
उम
गोथाव बेखौनो जानांगौना नोंथाङा मा थिगालदेब जाफेरबाय?
माखौ
माथिगालदेब
मा अ खेराइ दाफिनाया न औ जाबाय जाबाय गोथाव बेबो औ
दाव फोरजोंबो गोथाव जायो आलुजोंबो गो
औ औ औ औ खेरायदाफिनि ओमफ्राय ओरै जाय दाउ फेन्दा बेफोरबो फाजा एवबा गोथाव जायोना
ओम ओमफ्राय माबा दंबावोमोन ना अलदरखौ जाबायना जायाखै नों
औ औ औ जा जायो बेखौबो उम औ औ अलदरा मो अलदरखौ मोजां सङाबा माननाय मोनोलै
औ औ मालाय थास' बदिना बेयो
बै सानि बिगुरनि खालाराल'सो एसे बेलेग
औ हम हम हम बेबो गोथाव जायो अमाबेद
औ औ गोथाव जायो मोजां संबा गोथाव जायो
थारायाबोथ' अमा बेदरजों गोथाव जायो औ आसि बायदि गुफुर गुफुरना बियो बेफोरखौ हाग्रायावसो मोनोदांलै ना
औ हाग्रायावसो मोनजोबोथ' बेफोरो बेफोर ओंख्रिया हाग्रानिखासो खाजोबखासै ना उम ओमफ्राय ओरैजाय नेरसिंजों माबा एम्बु
उम बे थ' प्रेभेट गोथावथार औ औ अन्थाइ बाजाब उम
अन्थाइ बाजाबजों ओमफ्राय बे माबा मागुरजोंबो गोथाव जायोलै
औ जायो जायो उम अन्थाइ बाजाबा जेरावबो आलुफोरजोंबो गोथाव जाबावोसो होफादेरबा आरो नोरसिंङाबोथ' होदेर जालाबायथारोना ।
औ औ फाजाफ्राव ।
औ ।
उम आरो बेजों लोगोसे ओरैजाय सिबुं दा मोनजायोना ।
औ औ मोनो मोनो सिबुं उम एलाइसि एलाइसि सिबुङा दा दुब्लियावसो मोनगोन नामा ना?
औ औ दुब्लियावसो उम ।
एबार माइ माइ खिलिखांनायजों बेबो
औ औ औ आरो ओरैजाय मेसेंङाव मोनोदि मा होनोमोनलाय बेखौ दुब्लिबारियाव बै बिलाइ एसे माबायालै ।
जानलै जानोलै ओइ माबा मानिमुनि । नामा मानिमुनि मानिमुनि औ । भाजा एवबाबो गोथाव जायो बे । मोदोमलायबावो सोना बेथ' ।
उम ओमफ्राय ओरैजाय थाइबें बिलाइफ्राबो गोथाव जायो अनलाजों ।
औ औ आं थाइबें बिलाइजों अनलाजों जाफेरबावाखै ।
जाफेराखै न औ गोथाव जायोथ' ।
नोंथ' जाखांबाय खोमाना? नोंखाय नों खायनो गोथावखौ मोनथिदों।
औ ।
आं जाफेरनाय जायाखै थाइबें बिलाइखौ फिथाइखौ देन जाबाय ।
औ औ । ओरैनोथ' जिंखा जिंखा बलफ्राबो गोथाव जायो ।
औ जायो बेबो जायो आ ना लकेलजों गोथाव जाथारो बेयो। दाथ' नै दैसाफ्राव ना मोनलाबायथारो ना । बेजों गो गोथाव जाथारगोन बे ना? औ औ ।
उम
खुमब्राफ्राबो गोथाव जागोन ना?
औ खुमब्राजों हांसोजोंसो बांसिन मिलायो।
उम बिजोंथ' बयबो जानो लुुबैथारो एबार नै हाल जांख्रा जाखांनायनि उनाव खुमब्राजों हांसो होनलायथारसिगोन नामा हाह उम उम ।
हांसोजों जोगोनार उम नङाबा अमा बेदरजों जोगोनार । बिदिबा मिलायोना ओंख्रिया गो-गोथाव जायो उम। दुब्लि बारियाव बेनोबा ख' बिराद माबायो ख'हाबो। जुमाय गिसिजों औ।
थालखौनो मोनलायबावासो। सिखारलायनो हायि जबावो उदैैया औ
हो होह औ ओह ओमफ्राय बै खुं- खुंखाफ्राबो गोथाव जायो जानाया।
औ जायो उम।
फस्ला थालिर थालिर औ थालिर मैखुन बेफोरखौथ' जाथारनांगौ थालिर मैखुन
उम थालिर मैखुनखौबो जाबाय फस्ला न'आव जाबाय गोथाव जाथारो अमा बेदरजों थालिर माबाया फस स्लाया गोथावथार ना आरामनो जों उदैयाबो साफा जायोन माथो।
माबाजोंना?
ओ थालिर फस्लाजों औ बेयाव बिजे बिजे थायोना उम उदैनि मैलाया उदैनि मैलाया माबा खार रो होननाय खोनादां।
उम उम
ओमफ्राय थालिर मैखुनाबो मोजां।
बिराद भिटामिन दंना बेयावबो उम औ। ओमफ्राय आरो मोनसे भिटामिन गोनां मोनसे दङ ना बै बेखौ मा होनोमोनथाय बै गोलाव गोलाव जायोना फिथाइया।
गोलाव गोलाव स' माबा नामा सज'ना नामा?
औ सजना सजना।
बेथ' बिबाराबो जाजायो बिलाइआबो जायो नामा उम।
उम बे फिथाइखौथ' जाथारनांगौ। भिटामिन बिराद दङना बेयाव केलसियाम औ औ औ उम। ओरैनोथ' बिनि बिनि बिलाइयाबो बै ओंख्रि गोबाब खारै ओंख्रिफ्रावबो जाजायो ना
औ जायो दाख्लैसो जादों जोंहा। ओम ना औ ना गोरलैफोरजों।
औ औ ना गोरलै एसे होसनना होदो औ औ।
थालखौनो मोनलायबावा।
औ ओरैनो ओंख्रि गोबाबाव। ओम फाथो औ फाथोफ्राबो गोथाव जायो। ओमफ्राय ओरैजाय लाफाफ्राबो।
औ लाफा गोबाब लाफा हाब लाफाखौ नोगोर जानो हायो आं गोथाव मोनो।
गो-गोथाव जायो मैद्रु संबाबो लाफाया गो
औ औ गोथाव जायो आरो लाइफ्राबो गोथाव जाबायना ओम ओम
औ औ औ बि जायाथ'
उम
बा आरो जों सिगां ब्रै जाग्रा दुुनदियालाय बेबो आरो मोजांसि सो गंगार दुन्दिया होम खांख्राइ खांख्राइ बा खांख्राइ बाथोनफ्राव औ औ जि आइ टेक मोनबायथ'।
ओम औ औ उराउदखौ जाखांबाय खिन्थु उराउदआ एसे मोनामनो नागिरोलै ना उम फार्स्ट टाइमाव ओ गिबि थेवबो आं जानायनो हायाखैमोन। ओमफ्राय उनावसो लासै लासै जानानै गोथाव मोननानै दाना जाग्रा जाबाय। ओम
खांख्राइ बाथोनजों औ।
ओम खांख्राइजों गोथाव जायो औ औ ओरैनोबो जायो जानायालाय।
ओम ओम
हालदैखौबो बाथोन जाबाय नामा नोंथाङालाय?
फोनायखौसो जादां
ए बेखौबो गोथाव जायो हालदैयाबो नाफोरजों सिगां जानाय जायोमोन दा बारा जाथ'ला।
औ हालदैयाबो माथो उदै साफा उदै साफा खालामोबा। होम
मोजां बेबो हालदैयाबो उम खहा गैया बेयाव बिसोरखौ जाबा ना बे माखासे मेसिनफोरजों बानायनायफोरखौथ' जाबानो एसे
औ आरो बिसोरो माखा से बै मि-मिला मिसा थायोना बायदिसिना होफादेरो उम उम नैबे जोंनिया। गायनानै जाबालाय एकदम गोथारथारखौ मोनजानाय जायो आरो।
औ औ औ उम जेबो बिजानु गैयि जाबायना मोजां बिदिखौ जानांगौ।
औ ओमफ्राय बै माबाखौलाय मोनजागोन ना मोनजायाखै नोंलाय सिंग्रिखौ।
सिंग्रि आं खोनाफेराखैलै सिं
खोनायाखै ना बिलाइआ एसे फिसा फिसा फिसा जायोना।
अ सिंग्रिया बै माबा बोरैबााबायदि जाहोनलै र' दाख्लै सासे लोगोआसो आं खोन्थानानै बेखौ सिंग्रि होनोलाय होननानै दाउ बिदैजों फुदुंदोंमोनलै बेनोमोन खोमा
एसे माबा गोखै जायोना एसे खैसिब खैसिब औ बेबो गोथाव जायो
औ औ माइ सुन्द्रिखौलाय जाफेरबाय मायसुन्द्रि रोदाबा हाब बेबो गोथाव जाथारो नाजों बा उम आरो खुन्थाइ नाराखौ जाबाय नोंथाङा
खुन्थाइ औ खुन्थाइ खौ बाथोन जाबाय ओम औ औ फाजाबा आं जाफेराखै दै बाथोनखौ देन जाबाय आरो आं
बाथोनखौबो जाबाय फाजाखौबो जाबाय आं जानायालाय गोथाव जायो थावजों आराम एवनानै आराम देनांगौ मोजां
निमफ्राबो निमफ्राबो गोथावसो जायो
औ औ औ
माबा पापर पापर बायदि एवनानै जानो दालि ओं ख्रि औ दालि ओंख्रिफोरबा मिलायो आरो
उम मानसिनि बिगुरफ्राबो मोजां जायो नो माथो माबाजों निमजों मोजां जायो बेजों जानांगौ
औ बुंनो थाङोबा गावबागाव गावबागाव गुन थाजोबोलै
औ औ गुन दंजोबो उम
उम ओमफ्राय मैथा सिख्लाफोरालाय बेफोरबो गोथाव जायो उम ओंख्रिया किन्टु गोजा जायो आरो
औ औ गोथाव बे गोजा जायो उम ओरैनो मा मा मोनथिबावगौ नोंथाङालाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै
ओंख्रिया ओंख्रिया आरो ओरैजाय माबा दङ बुथुवा खुदुना
औ औ औ बेफोरबो जाखांबाय आङो औ गोथाव जायो
बेयो औ फाजायाव बांसिन गोथाव मोनो आं नङाबा खारै ओंख्रियावबो बै लाफाजों होफानानै संनो हायोना
औ गोथाव जायो गोथाव जायो
ओमफ्राय मा दंबायो
दङ मोननै जोंसो गोसोआव फैजोबासै नामाफ्रा दङ अनेक दंना आरो
उम उम आरो खायलाफ्रालाय खायलायाबो गोथाव जायो बे उम औ खांख्रिखला औ दे जाथ'सिगोनदां दै
औ दे दे दे